हेलौ नोंथां अ मा खालामदों नोंथां?
हैओ नोंथाङा नै दानसे जिरायना दं ओरैनो दानसे रुमाव।
अ नोंथां हाथाय बाजारफोर खालामहैयाखै नामा नोंथां?
नोंथां जोंना बाजाराथ' मोनाबिलियावसो जायो जाहैबाय ओंखायनो दा दसे दानसे सम मोनबासो थांसै आङो एसे नै दसे सम मोननायलाय ओरैनो जिरायना दं।
अ
बाना नोंथां।
अ दहाय सानसुफ्राव मा मा ओंख्रि मोनजानाय जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' नोंथां मा होनबावनो आरो नोंथाङा खिन्थाबा एसे लुुबैगोनसो नामाथाय सबाइजों सा
सामजों जा
अ सबायजों सामसो होमबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ
औ ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां दा नोंना?
नोंथां खबरखौ मा होनबावनो आंना गेजेरावनो दं आरोलै नोंथां मा होनबावनो।
अ मोजां मोनजोबा गाज्रि मोनजोबा गेजेरावनो सै आरोना जोंनालाय आंनाबो बिदिनोसैलै नोंथां।
औ। जेनेबा नोंथांनालाय बेलासिफ्रावलाय सानजौफुफ्रावलाय जानाय आदारफ्रा मा मा मोनजाखो जाखो?
ओ सानजौफु जोंहा दिनै नोंथां मिरामिसि जानाय जाबाय माबाजोंमोन। खिफि बेन्दोंजों आलु आमफ्राय खारखानदाय बे मा होनो फिथाइया बेखौ एसे रुदबदोंमोन आलुजों।
मिरामिसाबो एसे
मिरामिसबाबो औ खारां बारांनो एसे जासाबनाय जाबाय आरो ना।
औ
औ ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा जोबफ्रामबाय नामा?
गायनाय फुनायानोथ'लै नोंथां आंना गेजेरावनो नांनादं एसे अखानि आंखाल जानानै दंथारो माने।
अ ओमफ्राय गामिफ्रावबो बिदिनोसै नामा नोंथां?
नोंथां गामिनि माने जोंना ओरैनोबाबो फोथारानो जायगा दाबसेयावल' गासिनो जमा दंलै नोंथां एकदम बेयावनो लारि फारि गायनांगौ जाहैबाय आरो नोंथां।
ओम।
ओमफ्राय नोंथांना बोरै जानानै दङ गायनाय फुनायफ्रा?
अ नोंथां आंनाथ' गोबावानो जाबाय नोंथां जोबफ्रामनानै थांबाय हाखौ देग्लाय एसेल' गायनाय जाबाय आं। माखासे एसे बानलु आबाद मावनो होननानै दोननाय जाबाय आरो नोंथां बोथोराबो बैस समाव आं गायनाय समावथ' मोजाङानो मोन नोंथां आं ओमफ्राय खिन्थु दामाथो बिराद फाग्ला जानानै होबाय।
औ।
फाग्ला दुंनानै बिराद देन्जार दुंनानै होनाय जादों माथो। सान्दुंआ माथो नोंथां ओम बुंनायखौनो बुंस्लाबनो हाया आरोना नोंथां।
औ औ।
फुंनि दाइन बाजिसोनिफ्रायनो ओरैबायदि दुंओना सानदुंआ नोंथां बुंनानो नांङा।
नंगौ नंगौ।
दा बेलासिनाखायसो नै एसे गुसु जालांबावबाय बे जायगाया। दाथ' होमबाबो न' सियावनो हाबनाया नोंथां।
औ नोंथां एखेलै।
गेग्रेब सिग्रेब न नालाय आरो हबजोबो जोंनि न'फ्राथ' एसे गाहाय जायो। बिल्दींफोरबो नङा नालाय नोंथां।
औ मा होनबावनोलै गोरिबसो जाहैबाय नालाय। दुखियायैनो थांसिगोनसो नामाथाय जोंनि जिउआ।
नोंथां उनावफोर सोलायगोन बादिमोनदां नोंथां एसे एनै।
अ जाहैनोबो हानाय माथो गद मुगाया दानो सोलायो दानो सोलायालै।
इन्टारनेटनि जुगालाय आरो मा बुंबावनोसै आरो ना। औ ओमफ्राय नोंथाङा दा फ्रि आरोना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियानो नै बाजार थांनो जमनानै दं आं माला मोन मोनाब्लि जायो।
अ ओमफ्राय नोंथां होमबा आं नोंनाव टपिक मोनसे सोंनो हागोन नामा नोंथां नों बाजार
औ औ। औ जागोन दे जागोन नोंथां आं ओरैसो दंलै नै माला सम थांगो नेसिनो दं दे फोरमायहर।
दे खोबनांगौ आंनो नोंथांनि बारा सम नाङा जिबासो मिनिट। एसे सम लागोन आरो आं नोंथांनि। औ नोंथाङा होमबा आंनो दावबायदिंनाय एबा ट्रेभेलिंनि फारसे एसे बुंनो एबा फथाय फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मानो हाया जानो नोंथां आंबो सासे दावबायगिरियानो आं फोरमायनो हागोन दे।
औ नोंथां दे नोंथाङा दावबायगिरि हिसाबै आंनो एसे फोरमायदो।
औ औ नोंथां दे होमबालाय आं फोरमायलांसै। नोंथां जोंनोथ' दावबायनाया थ' जोंनि थाखाय बिराद बुरजा चान्स दंलै। जोंनि दावबायनायनि थाखाय जोंहा गोबां गोबां रोखोमै दावबायनाय जेरै जोंहा गुबुन गुबुन गारि मथर एबा जोंनि पार्टिजोंबो थांनो हायो जों ज' ज' बाइक लानानैबो थांनो हायो, ट्रेनजोंबो थांनो हायो, बासफोरजोंबो थांनो हायो। आरो उरां जाहाजफोरजोंबो थांनो हायो आरो जोंहा बिदि बिदिनो दैमा दैमा गेजेरजोंबो जाहाजफोरजोंबो दिङाफोरजोंबो आवगायलांनो हायो। आरो जोंङो बेफोराव थांनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगौ जाबाय जोंनि आखाइयाव मा जे रां रुफा फैसा थाखा बेफोरखौ नांथारगौ आरो ना नोंथां। आरो बाइकजों थांनो थाखायथ' नोंथांनाव बाइक गंसे थाथारखानांगोन आरो बेजों थांनोबाथ' नोंहा खागज पाथ्र'फोराहाय गासिबो रेडि एबा थियारि थाजोबखानांगोन जाहाथे जे लामा सामाफ्राव नोंहा दावबायथिंनायफ्रावबो नोंहा जेनेबा पुलिसफोरजों एबा माखासे एवबा थांगौ सिमा बारलांनांगौ जायगाफ्रावहाय नोंथाङा नोंथाङा लाखिजानोबो हागौ। थाखायनो नोंनि गासैबो लेखा फत्रफोरखौहाय रेडि लाजोबनांगोन आरो ना नोंथां नोंथाङा आरो नांगौ नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौबो लांफाखानांगोन जेरै बे गाननाय जोमनाय। गाननाय जोमनाय जाग्रा आदारफोराथ' जोङो हटेल गंसे नागिरनानै थाहैखाथारनांगोन आरो ना नोंथां नोङो जेनेबा बबेबा दावबायलांनो थाखाय नोंहा बेफोरा रेडि थाजोबखानांगौ आरो नोंहा बाइकजों थांनायबाथ' नोंहा बांसिन खरसा जायो होन्नानै बुंनांगोन मानो होनबा नोंहा बाइकआव मालाबा समावहाय अबा समावहाय थावजोबगोन अबा समावहाय
औ।
संसार जासि नोंथाङा बाइकफोरनि हायारफोर इन्सुरेन्सफोरखौहाय नोंथाङा ए रेडि लाजोबखानांगोन आरो ना नोंथां मा समाव मा जायो सोर बुंनो हायोना नोंथां?
औ।
बिदिनो आरो नोंथाङा बाइकजों थांनायाव माखासे एसेहयो नोंहा माखासे बाइकआवहाय माखासे गोबां गोबावसिन नांगौ जानाय कागज पथ्रफ्रा थाजोबनांगौ। आरो बाइकजों थांनो थाखाय नोंथांनाव नोंथांनाव माखासे बांसिन जेनेबा बास एबा दिङा एबा ट्रेन फोरजों थांनायनिफ्राय नोंथांनाव बांसिन एा एसे राङा राङा बांसिन थानांगोन आरो ना नोंथां। जे बाइक थाव थाव सोनाय गारि मथरावहाय थाव सोनाय। आरो अबेबा गेरेजफोरावहाय लाखिनांगोन नोंथाङा। टायारफोर बारसोनो थाखाय टायारावहाय बेफोरनि बेफोरखौहाय नोंथाङा रेडि लाजोबखानांगोन आरोना नोंथाङा आरो उरां जाहाजजों थांनाय होनबाथ' उरां जाहाजाथ' मोनसे बिराद गिदिर मोनसे रिस्कि। जेराव नोंनि जिउआ दावदैजोंसो रुजुजायो। बोरैबा मोनसे जाना होबानो नोंथाङा गोलैबाथाय सेस खारो नोंथां। नोंथाङाथ' मिथिखायो?
औ नोंथाङां मिथियो मिथियो।
औ औ औ औ आरो दिङाफोरनाबो बिदिनो रिस खि थायो नोंथाङा जावनो रोङाब्लाथ' नोंथाङा जायगायावनो बोरैबा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनांगौबा नोंथाङा बेयावनो गब'नानै जिउ गोमानांगोन आरोना नोंथां मा होनबावनो आरो बेखौथ' रायलायनांला। मोजां मोजांखौ रायलायनोसै आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दावबायनायावहाय जोंहा बांसिनै लोगोफ्रा लोगोफोरजोंसो थांखायो आरो हारसिङै हारसिङै थांनोबाथ' हारसिंयै एसे बरिं जायो आरो ना नोंथां आं सासे दावबायगिरि आं बेखौ मिथिखायो। बरिंआ बयबो जाहैखायो लोगोफोरजों थांबा जाहैबाय मिनि खुसि जेनेबा दाइलग होला होलि जोङो सौहैयो जायगायाव। आरो जों दावबायनाय मानि माजों दावबायनायावथ' जोङो जायगा एक्सप्लर खालामनो जायगा नाय
जोङो अबावबा गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गोदोनि जाथायफोर जाबोनाय जायगाफोर जेरै ताजमेहेल दङ' जोंनि दिल्लीनि आग्रायावहाय दङ' बियो। आरो बिदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सिरियााखानाफोर दङ। जुफोर दङ बेफोरनि बेफोरावहाय नोंथाङा बेरायहैनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोराव नायनो थाखाय जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि आगजुबो दं। नोंथाङा बेखौ जिउ मोनसेयाव नायजोबनो हागोना एकदम माने गोब्राबसै नोंथां जोंहा बिराद गोजान गोजान जायगाफोर जेरै गुबुन हादोरफ्रावबो दावबायो नो लुुबैयो जेराव नोंथांनाव बांसिननिफ्राय बांसिन रां थानांगोन। से लाख से लाखनि गोजौआवथ' नोंथांनि आखायाव राङा थाखाथारनांगोन आरो नोङो। गुबुन जायग गुबुन हादोरमायाव दावबायनो थाखायथ' नोंथांनियाव गासै जि जिनि जि लाखनि गोजौआव थाथारखानांगोन आरो नोंथांनिसिम। मानो होनोब्ला जोंहा खरसाया बांसिन जायोना आरो कारेन्सिफोरा बांसिन जायो कारन्सिया जोंनि इण्डियानिफ्राय बिसिनि बिसिनि कारेन्सि जोंनि कारेन्सिजों मिलाया जाहैबाय बेनिखायनो रां रुफाया एसे गोजौ गाहाय जायो आरो ना नोंथां होमबा नों थां आंथ' आंनि हानायफोरखौहाय नोंथांनिसिम फोरमायहर बाइ नोंथाङा माखासे बुंनो गोसो जादोंबा आंनिसिम फोरमायहरदो
औ बिदिबा आं बुंनो लुबैनाय खोथाखौ आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायसै आरोना दावबायदिंनायनि बागै।
औ जा औ जागोन दे जागोन नोंथां औ।
खोथायाथ' ओरैबायदि नोंथां जोंहा दावबायदिंनायावथ'नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां रोखोमनि जों दावबायनो हायो ना नोंथां ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो थाङोबा नोंथांनि बायदिनो जों बाइकजों दावबायैनो हायो जों लैथो लैथोमानि गेजेराव जों जाहासफोरजों दावबायनो हायोना नोंथां? आरो बेनि अनगायैबो जोङो हादरनिफ्राय हादरसिम दावबायनो जों एर'प्लेन आरिफोरजों जों दावबायनो हायो आरोना नोंथां। दा बेनो जे जोंहा मोनफ्रोम जायगायाव दावबायदिंनानै बै जायगानि सोमोन्दै जोंहा मिथिनाय आरो बै जायगानियाव मा इनजयमेन्ट मोनो बे जायगानि फारसे मिथिनानै जोंहा बै जायगानि इनजयमेन्टखौ लानाय आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला दावबाय दिनैनि बायदियैब्ला ना आरोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बाइकफोरजों दावबायो माखासे नियम निथि मानिनानै सोलिनांगोन दावबायदिंनो थाङोब्ला नोंथां बाइकफोरजों। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा नोंनाव थानांगोन माखासे गारि खागज लाइसेन्सफोरा नोंथांनाव थानांगोन नोंनि नोंथांनि दड्राइभिंफोरा नोंथांनाव थानांगोन आरो माखासे सेभटि जेरै हेलमेटफोर ग्लबसफोर नोंथांनाव थानांगोन बाइकफोरजों हान्थियोब्ला आरोना नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो माखासे दङ' जोंहा लै दो गेजेराव जों दावबायदिंनो हायो आरो ना नोंथां माखासे लेण्डफोरा आइलेण्डफोरखौ जों बि माबा भिजित खालामनो हायो एबा दावबायनानै बैफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायो आरोना नोंथां। जों आइलेण्डफ्राव थांनानै जों गिदिर गिदिर लैथोफ्राव जोङो थांनो हायो जों स्कबा दाइभिंफोरखौ जों लाहैनो हायो आरोना नोंथां। नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ आं मिथिनानै खोब आंबो दावबायगिरि नङाब्लाबो नों नोंथां आंबो दावबायनो लुबैदों नोंथां माखासे जायगा
जिउआव बयहाबो दावबायनो लुुबैनाया थाखायो नोंथां।
औ आंबो खोब दावबायनो लुबैनायखौ आंबो गोसो जादों होननानै नोंथांनो फोरमायदों आरोना आं।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां दे बेदिबा नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय नोंथांनिफ्राय आं दावबायदिंनायनि सोमोन्दै। एबा बेफोर बेरायथिंनायनि सोमोन्दै एसे खोथाफोरखौ मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों आंबो दावबायनो गोसो जादों। आंबो दावबायगोन बेखौ आं नोंथांनो खोन्थाबाय आं आं सानदों जे एबारनि दावबायनायाव आं नोंथांजों दावबायगोन होननानै आं सानदों आरो ना नोंथां।
नोंथाङा खोब आंखौ सुलु लागोन दावबायनायाव आं बेखौ नोंथांनिसिम फोथायनाय थाबाय आरोना नोंथां। औ दे होमबा नोंथां दोनलायलायसै जाहा।
औ